लोगो खोनादों ना औ लोगो खोनादोंना औ खोनादोंना आङो नै दङ ओरैनो।
जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां।
आंबो ओरैनो दङ माबानानैसो जिरायग्लांनानैसो।
जाखांबाय ना जाखांबाय ना?
बेमार आजाराथ आरो मा बुंबावनो औ एसे अखा आरो सान्दुंबो जादोंमोन नालाय बोथोराबो दसेनो सान्दुं दुंलाय अखा हालाय बेनि थाखाय एसे गगा मोननाय जादोंमोन नाथाय दा आङो गाहामैनो दङ।
औ आमफ्रायो ओ बेबायदिनो औ फरायसालियावनो फरायसालियावनो मावथ'नानै दङ दाथ' गरम बन्द'नि फरायसालिया गैथ'आ थेवब्लाबो बे कचिं होयोना गरम बन्द'आवबो थाखो गुनि थाखो गु आरो जिनिखौहाय बिनि थाखाय थांबाय थानांगौ जायो आरो फरायसालियाव आरो बेफोरबायदि फोरोंथाइखौ फोरोंथाइ मावबादाखौ होआब्लाबो औ नोंहालाय नों थाङा।
जोंनाबो फरायसालियाव जोंनि फरायसालियावबो बेबायदिनो फोरोंथाइ मावबादा होगासिनो दङ होनायालाय। ओमफ्राय दा थामजिसे जुलाइसिम बेखौ फोरोंनाय जागोन बेवहाय सानखान्थि इंराजि आरो माखासे ग्रामार बेफोरखौ फोरोंनाय जादों आरो ओमफाय बिनि उनावहाय आ मा होनो बिगियान बेखौ फोरोंनाय जादों जेरैहाय बिगियान बेफोरो आ स बिजाबफोरा बास आयदाफोरा एसे गोरा जायो हिसाबै बेफोर बेफोरखौनो फोरोंफिननाय जादों आरो जाहाथे गथ'फोरा बावलाङा आरो इयुनाव बेखौ गोसोआव लाखिबाय थायो आरो आनजादफोराव मोजाङै लिरनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बेनि बे आयदाफोरखौ एसे गोरा गोरा आयदाफोरखौ फोरोंथायाइ होगासिनो दङ
औ जोङो गरम बन्द' जेब्ला एग्रुब ओ आनजादा जोबदोंमोन बे